औ हेलौ
औ ओ गोजोन फुंबिनि नोंथांनिसिम आं गाहाम हामलायनाय जासिहर हरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम लाइनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ औ ओ जोंहा आं कल हम हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो ओ नोंथांजों ओ दान्दिसे सम रायलायनो सानदों। आरो बे रायलायनो साननायनि आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ गोदोनि मुगा आरो दानि मुगा। बे मुगानि गेजेराव मा फारागथि दङ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागैन नोंथां ओ जोंहा ओ गोदोनि मुगा आरो दानि जोंहा जोबोद ओ जोंहा गोबां फाराग दं नङा होमबा नोंथां ओ जानाय लोंनाय बि बिथिङानो जा जोङो जौगालांनाय ओ एबा जोङो मावनाय दांनायानो जा जोङो गाननायानो जोमनायानो जा गासैबो जोङो ओ फारागथिखौ जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओ
ओ गोदोहायथ' जोङो बिदिनो ओ गोबां ओ बर' समाज एबा ओ बर' सुबुंफोरा जोंहा जोबोर गोरिबबो नङा होनोमबा नोंथां? ओ बिदि जोङो जेनेबो आंखालमोन जों जानाय लोंनायाबो जोङो ओ सानसेयाव जों बो से एबा जों साननैफोरजों जों बोथिसे जानायखौ जों गोबां खोनायोमोन नङा ह होनोमबा? ओंखामफोरखौबो जोङो मोनजानो थाङामोन ओ बेहाय जों गाननाय जोमनायफोरखौबो जैङो नांगौ बायदि मोनामोन एबा जोङो दा जेनेबा ग' लावनु दाथ' जेनेबा गोदान मुगानि जुग नालाय नोंथां ओ जों बिदि गाननायफोरखौ जोङो गोबां मोनाम मोनोननो बिथांमोनहा ओ बिदिनो ओ दाउ अमाफोर लानानै बिथांमोनहा खस्थ' मस्थ'यै खुन्दुं बायनानै ओ जि दानानै ओ गावनि नांगौ खौ लाना एबा जों न'खरनि नांगौखौबो ओ बिथांमोनहा सुफुंमोन होनना मिथिनाय जायो। ओ आरो बिदि जोंङो मबाइलनि जुग बिदि नङामोन ओ जोङो टेलि फनाव रायलायनो गोनांबा जोङो फैसा होनानै रां होनानै जोङो नांगौ बायदि रायज्लायहैनो हायोमोन। आरो जोङो माबा मोनसे जाब्रबथाय एबा जोङो माबा मोनसे थांनो गोनां एबा खामानिबाबो जोङो गोबां होसोना थांनो गोनां जायोमोन नङा होमबा? ओ जोंनिया बिदि गारि गुरा एबा जोङो ओ साइकेलफोराबो जोंहा गोबां गैयामोन होनना मिथिनाय जायो जोङो साइकेलजोंनो जोङो ओ साइकेल गैयामोनबाबो जों गंफा गंनैखौ जों नुनो मोनोमोन ओ नाथाय ओ जोङो बिदिनो थाबायनानैनो ओ आलासि एबा जोङो गुबुननियाव ओ बिदिनो जोङो थांनो गोनांबा जोङो गोजान गोजान जोङो ओ जायगाफोराव जोङो आथिंजोंनो बिथांमोना थाङोमोन होन्ना जों मिथिनाय जायो नङा होमबा नों थां ओ जोङो ओ बुंनो थाङोबा जों सुबुंफोरा आगोलहाय ओ रांखावरि दिहुनन्नायाव एबा फालांगि खालामनानै जोङो गोजौ थाखोसिम थांनायाव बिथांमोना ओ जेबो बारा आइडिया गैयामोन होनना मिथिनाय जायो ओ बिथांमोना बारा जेनेबा सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइ लायामोन ना नोंथां बिथांमोनहा ओ बिनि थाखायनो साननायफोरा एसे खममोन ओ गोथौयै सानो बारा ओ बिथांमोना साहस गैयामोन होनना मिथिनाय जायो जेरावबो थगा यह जानाय जेरावबो ओ बिदिनो ओ मालायजों ओ मुगै मुजै जु जानाय बिदि मोननो बिथांमोना ओ गोबां बिदिनो जोङो जानाय लोंनायखौबाबो बिथांमोना ओ फुंनि समाव गोदोहाय बिदिनो ओ साहानि जायगायाव जोङो जखाय सेरेब एबा जौ जुवा लोंनाय जोङो गोबां खाायोमोन ओ बिदिनो जोङो जानाय लोंनायफोरावबो गोबां ओ जेनेबा मैगं थाइगंफोरा जोंनिया गोबां ओ आंखाल गैयि ना बेदर जोबनो गैयि बिदि जायोमोनो नाथाय ओंखामफोरखौ जोङो ओ जोंओ माइरं दैरोङा एसे खम जायोमोन होनना मिथिनो मोन नुनाय जायों ओ नाथाय आथिखा खेलाव ओरैबायदि जुग जाबोबाय नङा होमबा नोंथां ओ बिगियाननि जुग एबा जोङो ओ सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो दावगलांनानै गावबा गावनि आथिङाव जोङो गसंथानो हानाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोंनिया बर' समाज एबा गुबुन ओ हारिबाबो जोंनिया ओ दानि जुगाव जोङो दानि मुगायाव गोबां जौगालांनायखौ गोजौ थाखोसिम थांनायखौ जों गोबां नुनो मोन्दों ओ बिदिनो जोङो रां रुफानिबो बिदिनो आंखाल गैयै बिदिनो जोङो न'ख न'खरफोरखौ जोङो गोदोहाय ओ थोरिनि न'फोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनोमोन नङा होमबा ओ जोङो बिदि बिदिनो थोरिनि न'फोरखौ जों गामि गामि गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो थोरिनि न'खौनो जोङो नुनो मोनला बिदि जोङो थिंनि एबा। जोङो औवानि न'खौबो जोङो गोबां नुनो मोनला जोङो पाखाफोरखौसो गोबां नुनो मोनो। नङा होमबा ओं। जोङो बिदि न'खरफोरखौबो जोङो गोबां नांगौबायदि जोङो खस्थ'यै सालायनो। जि हानो हायामोन बिथांमोना गोब्राब जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो। जेबो जेनेबा साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जोङो न'आवनो। आबाद मावनानै एबा जोङो नांगौबायदि जिब जुनार फिसिनानै एबा जोङो फार्म। फोर अमा फार्म बिदिनो जोङो दाउ ब्रयलार फार्म बानायनानै गोबां रां आरजिनो हायो एबा। फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो मबाइलनि। आथिङाव थाङोबा जोङो। मबाइलफोराबो जोङो दानिया गोबां खामानियाव बाहायो बिदि जोङो जानबुंङा। जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि नङा होमबा। जोङो मायबाफोर जाब्रबथाय एबा मायबाफोर डकुमेन्टस एबा जों मायबाफोर माबाफोर खौरां रादाब नायनोबाबो जोङो आगोलनि बायदिहाय जोङो ओ निउस पेपारफोराव जोङो नानांगौ गोनांथि गैया नङा होमबा? जोङो जामबुंनि गेजेरावनो गासैबो खौरांखौनो मिथिनाय जायो। एबा जोङो मोननायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जोङो बुंनो थाङोबा जोङो गारि गुराफोरखौबाबो जोङो ओ गावनियाव गैयाबाबो जोङो न'खराव गैयाबाबो गुबुननिफ्राय जोङो ओ बिदि भारा लानानै फैसा होनानै एबा जोङो लाइन गारिफोराव जोङो गोबां थांलाय फैलाय जोङो जोबनो गैयै गारि मोनो नङा होमबा नोंथां जोंनो गारि फिसाबाबो गिदिरबाबो गोबां गारिखौ जोङो मोननो थाङो। ओ दानि जुगाव जों गोबां सुबिदा जाबाय बे। जों थांना थानो थाखायबो जोङो गावबा गाव थांखिखौ जोङो होसोनो हायो। एबा जोङो गावबा गाव लामाखौ गावनो दिहुनना लानायखौ जों गोबां नुनो मोनो। बिदि जोङो बुंनो थाङोबा आबादफोर मावनायावबो जोङो मोसौफोरजों जोङो गोबां गोबावहाय लासै जोङो बिदि बोथोर थांग्रासिम एवनानै लासै लासै एवनानै जों गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो गोबां ट्रेक्टरफोरजों सानफाफोरावनो जोङो फोजोबनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिदिनो ओ नोंथाङाबो एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना नोंथां?
नोंथाङानो बुंजोबखाबाय गोदो माबायदिमोन आथिलाव खालामा बायदि ओ जेबो रां रूफा गैयाब्लाबो मिथियोमोन जे गोदोनि मानसिफोरा एसे अनलायना थायोमोन बा हेफाजाब होलायोमोन बा मदद होलायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बेबादि रावखौबो नुला मानो होनना बुङोब्ला गासैबो गाव गावनि समखौल' होसोयो आरो गावनि बाय बाय बाहागि बा गामिनि मानसि बेफोरजों बारा एसेबां मदद होलायला बा हेफाजाब होलायला बेखौसो जों मिथिगौ नाथाय गोदो ओ रांखावरि गैयाब्लाबो जोंहा माबा मोनसे आबाद बा माइ गायनाय बा मैगं गायनाय बेफोराव जोंहा ओ ओ गायफानाय बा मावफानायखौ नुनो मोनोमोन। मानो होनना बुङोब्ला बे बे न'खरसेयाव जुदि दिनै मावदोंब्ला बै न'खरसेयाव मावगोन बेबादि हेफाजाब होलायोमोन आरो सावरि बादारि जानायखौबो जों खोनायोमोन बिदिनो गोदोयो जोबोर अनलायनानै थायोमोन होननानै जों मिथिगौ ओ रां जानाय लोंनाय आदार गैयाब्लाबो बिसोरो ओ रसा नांनानैब्लाबो हेफाजाब होनाय बा मदद होनायखौ जों मोनथियो आरो नाथाय आथिखालनि मुगाया जेरैबादि जौगादों जेरैबादि ओ सोलोंथाय लानो हादों नाथाय ओ मदद होलानाय बा हेफाजाब होनाय बा अनलायलायनाय बेफोरखौ जों खम नुनो मोनो आरो। गोदोथ' ओम गारि गुरा साइकेल मथर जेबो गैयामोन बिसोरो जोबोर गोजान गोजानसिम आथिंजोंनो हान्थियोमोन होननानै जों मोनथियो बबावबा दाबसे जायगायाव थांनो होनो थांनोबाथाय बिसोरो थाबायनानैनो थाङोमोन होननानै बेखौ जों मिथिगौ ओ गोदोथ' जोबोर ना खांख्राइ ओ बेफोरखौ मोननो आंखाल गैयामोन होननानैबो जों मिथिगौ आरो मैगं जानाय -लोंनाय बेफोरो गासैबो ओ न'ख -न'आवनो गायनाय बा न'आवनो आबाद मावनाय बेफोरजों ओ जायोमोन होननानै मिथिगौ नाथाय आथि आथिखालनि मुगायाव बेबादि ना खांख्राइ साम' बेफोरखौ मोननोबा गोब्राब जासै आरो बिदिनो मैगं -थाइगंखौ बुङोब्लाथ' जों बुंनो हायो जे बेफोर गासैबो आबादखौनो मुलिजोंसो बानायो बा मुलि होनानैसो फिथाइ थायहोयो बे फोरखौ जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां सुबुङानो बेराम आजारजोंबो भुगिनानै दङ ओ बेबायदि ओ मुलि होनाय मैगं-थाइगंखौ जानानै सोरहाबा ओ उदै गाज्रि जायो सोरहाब्ला औ किदनि किदनिकआव एसे आ बेराम जायो बिदिनो गोबां बेराम फोरखौ मिथिगौ ओ अब्लाबो गोदोनिसाय आथिखालनि मुगाया जौगादों नंगौ औ दसे सम नों मबावबा बेरायनो थाङोब्लाबो जों गारिनि बा, साइकेलनि, बा मटरनि जेबो आंखाल गैया होननानै आंखाल गैया। मानो होनना बुङोब्ला दसे लामायाव ओंखारना गसंना थायोब्लानो जों गारिफोरखौ थांलाय- फैलाय ओ थांलाय फैलाय खालामनायखौ जों लाखिनानै बे गारिजों जों दावबायनो हायो। बिदिनो जों आथिखालनि मुगायावबो ओ जोबोर गोजौ थाखोनि जाहैबाय गोदोथ' जोंहा ओ आबै आबौ मोना लेखा फरायनाय- फरायनाय बा ओ आइजो सोलोंथाइ बेफोर गैयामोन गोदो जा खासे दङ बिसोरबो ओ गुबुननि आ रावजोंसो फरायो होननानै जों मिथिगौ। जेरैहाय बिसोर बांला रावजों फरायोमोनो असमिया रावजों फरायोमोनो नाथाय आथिखाल मुगाया बेबायदि नंला मानो होन्ना बुङोब्ला गासै हौवासा- हिनजावसा गासैबो सोलोंथाइ लानायाव ओ जौगादों गासै जाय लानो हादों मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि मुगाया ओरैबायदि जौगाबाय। जेरैहाय जों आथिखालाव ओ बर' रावजों मोजां सोलोंथाइ लानो हायो। आरो गुबुन रावजोंबो सोलोंथाइ लानो हायो नाथाय जोंहा ओ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदिनो ओ बर' रावजोंबो सोलोंथाय लानानै जोबोर जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। ओ सोरबाया फोरोंगिरि जादों बा सोरबाया ओ अफिसार जादों बा सोरबाया आर्मि पुलिस जादों बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि मुगायाबो मोजां आरो गोदोनि मुगायाबो मोजां होननानै जों मिथिगौ आरो।
औ औ
अब्लाबो जोंहा आथिखालनि मुगायाव ओ जिे खामानि मावो गासैबो खामानियावनो जों रां बाहायनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला सोरबा सासे सुबुंखौ जों न'खराव माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय लिङोब्लाबो बेनो सानसेनि हाजिराखौ जों थारनांगौ नाथाय गोदो बेबायाददि नङामोन गोदो बुङोमोनलायनो दिनै नों जोंनाव फै गाबोन आ नोंसोरनिाव थांना होगोन बेबायदि बिदि बुङोमोननो नाथाय आथिखालनि मुगाया बेबायाददि नंला मानो होनना आथिखालनि मुगायाव गासैखौबो बायनानै जानांगौ जाहैबाय नालाय बेनि खायनो ओ रांनि गोनांथि दङ बा सानसे समखौ जों ओरैनो हगारनो हाया बेबायदि ओ जानानै फैबाय आरो ओ बिदिनो जोंहा ओ मुगाया सोलायो नाथाय ओ समफोराबो सोलायो। बिदिनो आरो सोलाय सोल' जालाय जाबाय थाखायो जोंनि मुगाया ओ बिदिनो जों जौगालांगोन ओ बिदिनो जों थांनानै थागोन आरो जेनेबा मावनानै दांनानै बा जानानै बिदिनो जोङो सोलिनांगौ जायो आरो। दे बिदिब्ला जोंहा ओ समा जाबाय नोंथां ओ नोंथांजों ओ रायज्लायना जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांखौ आरोबाव औ आरोबाव लोगो मोनफैगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।